ह
खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा दा ओरैनो दोङोब्ला ओ बर'हारिनि गाननाय जोमनायनि सायाव ओ एसे सावरायनो होनना सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां।
औ जोङो बर' हारिनि गाननाय जोमनाया गोदोनिफ्रायनो सोलिबो होगासिनो दङ नङा होनोमबा नोंथां। औ बर' माहा रिया जिउनि गाननाय जोमनायाव इन्दि जि खुननि जिफोरखौ गोदोनिफ्रायनो बर' हारिया बाहायबोदोंमोन नोंथां। बर' माहारिया ओ गाननाय जोमनायाव गोदोनिफ्राय बाहाय नाय जेरैहाय इन्दि मुग गा पात खुन बेफोरनि बेफोर खौ गोदोयो गोदोनिफ्रायनो जि दानानै गानबोदों ओ दानि जुग दहाय जोङो बर' हौवाफोरा दानि जुगावहाय जि जोमखौ गानो होनोब्ला जोङो जेरैहाय बर' हौवाफोरा गानो गामसा गस्ला आर'नाइ बायदिसिनाखौ जोङो गानो आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
जोङो बर' सुबुंफोरा गोजां बोथोराव इन्दि जिनि दुंबुर आरो इन्दि जिनि दुंबुर जि आरो गोलोम बोथोराव खुन जि पातनि जि गानो आरोना नोंथां।
औ गानो।
बेबायदिनो बर' हिनजावफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ गाननाय जोमनायाव गावबा गावनो दाना लु दानाय लुनायजों गानबोदों बेबायदिनो गोदो गोदाय निफ्रायनो सोलिबोदों जेरैहाय जोङो ओ एम्फौनिफ्राय इन्दि जि इन्दि जि खुन्दुंजों दानानै जोङो गोदोनिफ्रायनो गानबोदों बेबायदिनो आथिखाल मुगायावबो बे बेफोरो सोलिबोदों दा आथिखाल मुगायाव बर' हिन्जावफोरा गावबा गावनो दानानै दख'ना गानदों बेबायदिनो जोमग्रा गोबां रोखोमनि गोजा गोथां गोमो बायदिसिना आगरखौ लानानै ओ दायो लुयो बेबायदिनो आइजो माहारिया दा गावबा गावनो दाना लु नानै गानबोनो गानबोदों आरोना नोंथां। बेबायदिनो जोङो आइजो माहारिया बैसागो बोथोराव गाननो थाखाय ओ गोमो दख'ना नङाबोला गोजा फास्रा लानानै जोङो बैसागु बोथोराव आइजो माहारिया मोसायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
नोंथाङा ओ जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनायनि बागै माबाफोर मोनथिबावो नामा एसेसो आंनो फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां ओ जोंनि बर' आइजोफोरा ओ बिदन दख'नाखौ बांसिनै गाननाय जायो ओ जाय गोमो जाय गोमो बिदन दखनाखौ जोङो बांसिनै होनायखौ जों नुनो मोनो बेखौ जों गावबा गावनो गावनि न'आवनो बनायनानै बा दानानै जों गाननो हायो ओ बेनि उनावहाय जों हौवा माहारि हौवा माहारि हौवा माहारिया जों गामसा गोथां आर'नाइ फालि हो जायखौ बुङो।
औ नोंगौ नोंथां औ नोंगौ।
गेनजि गस्ला। गेनजि गस गस्लाफोरखौ जोङो गलाफोराव मोनो नाथाय गामसाखौ जों न'आवनो गावब गावनो दानानै अ गानना गाननो हायो। ओ गाननायखौबो नुदो जोङो। बेनि उनावहाय जोङो गलाफोरावबो बेखौ खायसेया बायनानै लाना फायनानै गाननायखौ जों नुनो नुनो मोनदों आरो आर'नाइ आर'नाइखौ जोङो खायसेया न'आवनो बनायदों बा खायसेया गलाफोरनिफ्राय जोङो बायना नै गाननायखौ जोङो नुनो मोनदों बेबायद बिदिनो जोङो बर' हारि बर'आइजोेंफोरा गाव नि दखनाफोरखौ जोङो हिसानसालियाव बा दानानै बा गोबां ओ फानदोंबो फाननायखौ नुनो मोनदों जोङो जोंनि गोदो गोदायहाय आब माने आजौ मोना खोनानाय बायदिब्ला ओ जै गाननाय हिनजावसाफोरनि बे मुंखौ जो दख'ना फास्रा नुनानैै आब दोननाय जादों मुंखौ बेनि उनावहाय हौवासाफोरनिखौ जोंङो गामसा आर'नाइ फालि होननानै जोंङो गेनजि गस्ला होननानै मिथिनो मोनो ओ गोदोनिफ्रायनो बर बर' हारिया ओ दख'ना गामसा जोंङो सिनाय जाबोनाय। हारि ओ
औ नंगौ
जोंङो बेखौ फ्रायानो बा गुबुनाव जोंङो थांनो गोनांब्ला जोंनि हारि जायखौ जों बर' बर' हारिफ्रा जोंङो दख'ना दख'नाखौ गाननानै थांङो नाथाय जोंङो न'आव ओरैनो थायोब्ला जायखौ जों अग्रं दख'ना होननानै मिथिगौ नङा होमबा नोंथां? बेखौ जोंङो गानना थानायखौ जोंङो ओ नुनो मोनो। नाथाय जों गुबुन ओ दाबसे जायगायाव थांङोब्ला जोंङो दख'ना जायखौ अं दख'ना बायदि बायदि मुंजों ओ मिन्थिजानाय बर'नि ट्रेदिसनेल द्रेस बेखौ जोंङो ओ गानना थांनायखौ जोंङो नुनो मोनो थिग बेबायदिनो हौवासाफोरनि बेलायावबो बेनो जोंङो हौवासाफोरखौ गामसा गाननानै जोङो थांनायखौ नुनो मोनदों थिग बेबायदिनो जोङो बैसागु बोथोर बैसागो बोथोराव जोंङो ओ गामियारि ओनसोल जेरै बर' हारि बर' हारिया जोंङो बागुरुमबा ओ बा जों बैसागो मोसानाय होननानै बुंङो। बे बैसागो मोसानायाव
नंगौ नोंथां
ओ बाहायनाय जायो जायखौ जोंङो बर'नि ट्रेडिसनेल दड्रेस दख'ना गामसा आर'नाइ फास्रा बेखौ जोंङो लानानै गामि गामि मागिनाय जायो जोंनि बर'नि ड्रेसखौ गाननानैहाय दा जोंङो मोनसे बाथौ फुजा बा जायखिजाया मोनसे फालिथाय फालिनाय समावबो जोंङो गावनि हारिनि ड्रेसखौ गाननानै जोंङो फालिनाय जायो जोंनि ट्रेडिसेनेल बर'निे द्रेसखौ गान्नानै नोंथाङाबो एसे फोरमायबावना होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां ओ गान औ खोनादों नोंथां गाननाय जोमनाय गाननाय जोमनाय होनोब्ला जोङो जेरैहाय बेबायदिनो गोदोनिफ्रायनो जोंनााथ' सोलिबोखादों बेबायदिनो जोंङो गोदोनिफ्रायनो आबाद फोथार मावनायाव बर' हौवाफोरा बेबायदिनो गामसा गस्ला गाननानै जोंङ आबाद फोथाराव थाङो बेबायदिनो जोङोहाय आइजोफोराबो गावब गाव जि न'खराव दानाय जिखौनो गाननानै आबाद फोथाराव ओंखारलाङो बेबायदिनो माइ गायनाय मैगं खानाय बायदिसिनायाव जोंङो गावनि हारिनि दड्रेसखौनो गाननानै जोंङो आबाद फोथारफोराव थांनाय नुनो मोनो आथिखाल मुगायाव बेयो एसे खमायनो लादों बेबायदिनो जोंङो गुबुन हारिनि द्रेसफोरखौ आथिखाल मुगायाव जोंङो गाननायखौ एसे नुनो मोबेबिलन्दों आरो ना नोंथां बेबादिनो जोंडीओ नख'राव फुजाफोर होयोब्ला जोंओ मन्दिर फोराव हाबोब्ला